ओ
खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
ओम दा नोंथाङा माबाफोर ओ आयदानि सायाव सावरायनो सान्दों नामा?
औ नोंथां आङो जेनेबा जोंनि आङो बे दैलांनि मैगं एबा मेसें नि मैगं आबाद मावनायनि सोमोन्दैसो इसे फोरमायनो सानदोंमोन आं नोंथां
ओम दे आं बेखौ मिथिनो मोनोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन नोंथाङा सावरायनो हासिगोन दे।
औ औ जागोन नोंथाङा जेनेबा आङो मेसेंनि मैगंखौ फोरमायनो सानदों आरो ना जोङो मेसेङाव मा आबाद गुबै आ बाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फं-फंनैसो फोरमायनो सानदों आं नोंथां ना
औ दे उम फोरमायलांदो नोंथां।
औ जेनेबा जेनेबा जों मे-मेसें गोलोम बो थोर एबा गोजां बोथोर मोननै जोंहा सिजेन दं ना जेरै जोङो मो आ बे मोननै सिजोनाव जोङो आबाद बांसिन आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो दैज्लां एबा मेसें बेखौ होनदों बे दैलाङाव माखासे जों मैगं मोननो हायो आरो मेसेङाव जों माखासे मैगंफोर मोननो हायो। बै माखासे जों माखासे बे दैलांनि एबा मेसेंनि मैगं बेफोरनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो बेनो जाहैबाय मेसेङाव जोङो गुबैयै मा मा आबाद मावनाय जायो जोङो मेसें होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेनेबा गोजां बोथोर एबा खुवा खुनाय दिनखौ जोङो बुजियो आरो ना एबा जों मोन-मोनथियो। बे मेसेङाव जोङो गोबां आबादफोर मावनाय जायो जों बांसिनानो जों मा होनो मैगं थाइगं खौ जोङो मेसें बोथोराव आबाद मावनाय जायो जेरै मेरला मैगं दं जेरै जों गा जर दङ' मुला दङ' लाइ दं लाफा दङ' आ फुल कफि बान्दा कफ कफि ब्रकलि फुल कफि आरो फान्थाव बैफोरबायदि जोगोनार बैफोरबायदि लाउ ओमफ्रायो बिदिनो गोबां आबादफोर दं आरो ना मैगंनि आबादफोर बेखौ जोङो मेसें बोथोराव बांसिन आबाद मावनाय जायो आरो मेसें बोथोरनि मैगं होननानै बुङोब्ला मेसें बोथोराव मैगंखौ माने आं जानो गोथावसिन मोनो आरोना नोंथां जेरै जों दुन्दिया बे दुन्दियाबो जोंनि थाखाय थाखाय बुहुत मोजां आरोना बे जों दा दुन्दिया जादों दुन्दिया जाहैबाय गासिबावबो सोलियो जेनेबा जोङो मस्लाफोर एबा मा होनो जिराफोर जेरै जों ओंख्रियाव जिरा होयो ना बेफोरबायदि जोङो मेसें बोथोराव बै दुन्दियाखौ होनांगौ आरो ना जोङो दुन्दिया मोनबा जों जेबो बुस्थु मस्ला मस्लाखौनो होनांला आरोना दुुनदिया बिलाइ मोनबा जोङो आलुजों जा जोङो जोगोनारजों जा एबा माबा मोनसे जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै सबाइजों साम' एबा सबाय सबाइ दाउ बेफोरबायदि जानायाव जोङो बे दुन्दियाखौ होनाय जायो आरोना। मानि दुन्दिया होननानै बुङोब्ला जोङो गासिबावबो जोङो मिलाय फ्लेजेनाय मोनो आरो ना। खायफा खायफा बे दुन्दियाखौ सैयो आरोा आंखौ खिन्थु आं मोजां मोनो आरोना नों बाथोनजोंबाबो बाथोन गोजाजोंबाबो जोङो ओंखाम जानो हायो दुन्दिया बाथोन गोजाजोंबाबो गोथाव जायो आरो ना बिदिनो आङो जेनेबा बे मेसेंनि मैगंखौ फोरायनो सानदों जेरै जों आलु आलु खौ जों माबायदि मावनाय जायो जोङो आलु मावनो थाखाय जों गिबियाव मा खालामनांगोन आलु माने जों आबाद मावनो थाखायनो जों गिबियाव मा खालामनांगौ जों हाखौ एवनानै लाग्रोथारनांगौ आरोना जेरै जोङो हाखौ एवनानै लाबाय जोङो गिबियाव एवजेनबाय एवजेननायनि उनाव जोङो माखासे हाग्रा थायोना जेनेबा जोङो आबाद मावबाय थाया नालाय जोङो जेनेबा आबाद मावबावगौ हाग्रााया जाखाय बै हाग्रा जानायखौ जोङो सेवहोनो थाखाय एबा मा होनो बुथारनो थाखाय जोङो एवग्रोनना लानांगौ बैखौ जों एवगोरखांनायनि उनाव जोङो रान होबाय रानखांनायनि उनाव जोङो बे हाग्राखौ जोङो गारनानै गारग्रोनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जों बे हाग्राया माने थाब सेवा नालाय जोङो बेयाव ओरैनो फुैद दानलाबायबा जोङो बै माखासे बेगर जे रंजनांगौ बै बेगरा रज'आबबो जानो हागौ आरोना बै हाग्राफोरनि सायाव थानानै बियो ओरैनो सेवलांनो हागौ बेनिखायनो जोङो हाग्राखौ जोङो मा खालामनांगौ गारनानै लाग्रोना जोंनि थाखाय गाहाम आरोना जोङो सिगां हाग्राखौ फोसाबनानै मोजां फोसाबनानै लाबाय बिनि उनाव जोङो फिन खेबसे हालेवबाय जों बै फिन खेबसे हालेवनाया जाहैबाय जोङो मोजां हाया मोननायनि थाखाय दुखु दुखु मोननायनि थाखाय जोङो खननै बा खनथामजों हालेवबाय बिनि उनाव जोङो बै मोसौनि मोसौजों जोङो मै ना बै मै होयोबासो बे हाया उम हाथर ओरै गिदिर गिदिर थालाबायोोना बैफोरो समान जायो आरो ना जों मोसौजों मै होयोबा बिनि उनाव जोङो आराम जोङो बे मै होगोरनानै लाबाय जोङो दानाया जों आलुखौ जोङो माबायदि आलुखौ गायनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो जों ओरै जों दोनलाब न'आव दोनलाबायनाय बे आलुआ जोंना माने बांद्राय बेदर थाङा होननानै जों मिथियो बेनिखायनो जोङो हाथायाव एबा बाजाराव थांनानै मोजां दाम गोसा बिसोरनि जोङो आलुखौ लायनानै जोङो गायफै नांगोन जेसेबां नों दाम गोसा आलुनि आलुखौ जों लाबोनानै गायफैयो अब्ला मा जायोनो माने बांसिन बांसिन बेदर थाङो आरोना खिन्थु बेखौबो जोङो सोंनानै बे जाय फानग्रा आलु जुलि फानग्रा बेनाव सोंनांगोन आरो ना बबेयो बांसिन बेदर थाङो अबेयो बांसिन बेदराव थाङा। खिन्थु दामा बे मोननैबो एबा मोनथामबो जानो हागौ दामा ओमफ्राय खिन्थु बियो मा जायो अबेबा बेदरबो थाङा जानो हागौ आरो हालुवा मोननै रोखोमनि दं जेरै जोङो आलु गोजा आलु मा होनो गुफुर होनो आरो। बिदिनो दं आरो गोबां आलु दङ खिन्थु मा होनो जोङो बेखौ मेनखौ जों मा गायो गोजा नङाबा गुफुर आलुखौ जों बांसिन गायनाय जायो आरो ना। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बे गोजा आरो गुफुरखौ जोङो गोबां बिबांनि मोनो आरो फाननानै जोङो मोजां रां खामायनो एबा आरजिनो हायो आरो ना बेनिखायनो जोङो बे गोजो आरो गुफुर गुफुर आलुखौ जोङो गायनांगोन बिनि उनाव जों लाबोनानै जोङो बे गाजा बेरनाय बै गाजा बेन्नायखौ जों नोजोर होनानै जोङो हाखावनानै जों बे आलुखौ जों गायनो हायो जेरै जोङो खावनै एबा खावथाम बेफोरबायदि जोङो बाहागो खालामनानै जोङो गाजा नायै नायै जों हाखावनानै जोङो गायनांगोन जेरै जों आलु गायनायाव सिगां जों मा खालामनांगोन बे नांगोलला मोसौजों हालौग्रा बे नांगोला बे नांगोलखौ जोङो मा खालामनांगोन जोङो बे हालेवनानै लानाय हा बेयाव जोङो सिरा सिदा जों सिदा सिदा लाइन बोनानै बेयाव जोङो मोनफा मोनफायै एसे गोजान गोजान गायनांगोन आरोना जों बिनि उनाव गायनानै जों मा खालामनांगोन लासैनो फबनानै दोनबाय फबनायनि उनाव जोङो बिदिनो मास मोनसेसोसो नेनानै जोङो बे आलुनि रज'नायखौ जोङो मा खालामनांगौ जों खोनांगोन खोनायनि जाहोना जाबाय जोङो बै माखासे जोङो आलु बेदर थाङोना बै बेदरा माने हा बुरैयाव मोजां थाङो होन्नानै जोङो मिथियो बेनिखायनो जोङो हालुखौ खोथारनांगोन आलोखौ खोआाबा जोङो मा जायो जोंनियाबो माखासे बेदर थांनो गोनां बेयो थाङाबो जानो हागौ आरोना बेनि थाखाय जोंङो आलुखौ खोस्रनानै लाबाय बिनि उनाव जोङो आरो मेसें बोथोरनि बोथोर नालाय जे मेसें बोथोराव जोङो खुवा यरि खुयो बै खुयाव जोङो बिनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो आलुआव जोङो माखासे खुवानि मुलि सारनांगौ आरो ना जों माने आलुआव फुवानि मुलि सुवा साराबा जोङो बै बोथोर जे बोथोराव जोंङो आलु मोननांगौ एबा जे बोथोराव बे आलुआ फिथाइ मा होनो बेदर थांना हांगौ बैयाव जों मोनस्लाबा एबा थांस्लाबा जानो हागौ आरो बियो खुवा मोननायनि गेजेरजों बियो थैनो हागौ आरो ना बेनिखायनो जोङो खुवा खुवानि थाखाय जोङो मुलिखौ सिगां सारग्रोनानै लाग्रोथारनांगोन आरोोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो जोंखौ सारना लानानै जोङो मा खालामनो हायो जोङो बे आलु बेदर थांल' बिफां थैयो बेलेराव थांनानै जेब्ला लास्टआव थैय ना बिफां फरायनानै बेबायदि थैयोब्ला जोङो मा होनो मोजां जोङो बुरनानै जों हाथायफ्राव लांनानै जोङो महन हिसाबै एबा सेरसे सेरनाय बेफोरबायदि हिसाबै जोङो फानहैनो हाथों आरोना बेफोरनो जाबाय आंनि जेबा आलुनि आबाद मावनायनि एबा मेसेंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनिसिम फोरमायबाय नोंथाङा दानिया माबाफोर आयदानि सायाव गियान दङबा बिनि सोमोनदै नोथाङा एसेबो फोरोंयनानै होदों ना नोंथां
ओ नोंथां आं नोंनि फोरमायनायनि बागै खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं दा बुंनो सानदोंखि जोंनि ओ माखासे सुबुंफोरा बा बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरा दंफांनि बाहायनायखौ आं बुंनो सानदों गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा दंफांजों सोमोन्दो गोनां थारमाने बर'फोर होननानै बुङोब्ला बर'फोरा जाहैबाय मा ओ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जानाय बा माबा मोनसे ओ मिथिंगाजों लोब्बा थानानै जाबोनाय सुबुंफोर बे बर' बर'फोरा जाहैबाय मा ओ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय बिसोरो जाहैबाय मिथिंगाजों सोमोन्दो थानानै बिसोरो मिथिंगानि गेजेरावनो थानानै जाबायदि आबाद मावनानै जाबोदों बा ओ दंफांफोरनि बाहायनायखौ गावसिरनि खामानि मावनाय बा माखासे गावसिनि थानाय जानाय एबा माखासे फालांगि खालामनायनि गेजेरावबो माबायदि दंफांनि बाहायनायखौ बाहायबोदों आं बिनि बागैबो फोरमायनानै होनो नागिरदों दा बे दंफांनि बायनायानो जाहैबाय ना ओ बिसोरो ओ थानायनिफ्राय लानानै बा जानायनिफ्राय लानानै बिसोर गासिबो खामानि मावनो खामानि दामानि मावनायफोरावनो दंफांनि बायनायखौ बाहाय माबानानै लाबोदों। बिसोरो ओ बर'फोरा जाहैबाय मा बिफां-लाइफां बिफां-लाइफांजों खाथि एकदम सोमोन्दो गोनांखा बिफां लाइफांफोरा जोंनि सुबुंफोरनो गोबां अक्सिडेन्ट होयो बा माबाफोर मोनसे नांगौनि बेलायावबो जोंनो गोबां मदद होयो बिफां लाइफाङा। बिनि गेजेरजों बिसोरो बर'फोरा बांसिन सरजाबनानै थाबोदों दा बिनि थाखायनो मा बिफां-लाइफांफोरखौबो बिसोरो ओ गायनानै लाबोदों आरो सोमखोर मिथिं थाबोनायनि गेजेरजों बिसोरो मा बिफां-लाइफांफोरखौ जों जेब्लाबो सोमोन्दोआ गोथारै थाबोदों आरो नागारनो हायै जाबोदों। दा बेफोर बिफां-लाइफांफोरनि गेजेरजोंनो बा माखासे बेसेन गोसा बा आरो बिफां गोरा गोराखौ नायनानै बिसोरो मा खालामोमोन न'नि जाय थाग्रा न'खौ बिसोरो गिदिर गिदिर न' नुनाय बा माखासे फिसा फिसा न' लुनायबाबो बिसोरो खुन्थिया हिसाबै बिसोरो दंफांफोरखौ बाहायबोदों आरो। आरो बिनि गेजेरजों हमनानै लायोबा गोरा ओ दंफांफोरखौ न' लुनायफोराव नि गेजेरजोंबो आरो माखासे खामानि मावनाय खामानि मावनायफोरावबो बिसोरो बाहायबोदों। दा खामानि माव दामानि मावनायाव बुंनानै लायोबा दंफांफोरखौ जोङो
आबाद मावनायनि सायावबो बुंनो हायो जोङो ओ नांगोल बानायनाय जुंगाल बानायनाय आरो जायखिजाया माखासे आबाद मावनायफोरावनो बाह बिसोरो ओ दंफांनि बाहायनायखौ बा खामानि मावनायाव बाहायबोदों बिसोरो। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो नांगोल जुंगाल बेफोरखौ ओ दंफांजों बानायो बा ओ सिखायानो होन बा माबा मोनसे हासिनि आरो बेदा बेफोरबायदि बानायनाय बा रयना बेफोरखौ बिसोरो दंफांबाबो एसे एसेबाबो दंफांफोरखौ जोङो बाहायबोनाय नुनो मोनदों दा नांगोलखौनो बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनियाव साननानै नायोब्ला ओ आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै बा माइ आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै नांगोल गिबि एबा बांसिनै ओ बांसिनै प्रायरिटि होबोदों बिसोरो आरो जोंङो नांगोलखौ मा खालामोमोन ओ बर' हारिया नांगोलखौ मा खालामोमोन बि डाइरेक्ट दंफांजोंनो दानख'नानै बानायोमोन दंफां गिदिर गिदिर सिगांनि समावहाय बांसिन बेसेन गोसा बा गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ मोननो थाङो। बे बिफांफोरखौ हास'नानै मा खालामोमोन नांगोलफोरखौ दानख'योमोन। आरो बे नांगोलखौ दानख'नाय बिसोरो माब्लाबाबो गाजोल बा माबा मोनसे लहानि बेसाद बेफोरबायदिखौबो बाहायनाय नुनो बे ओ दंफांफोरखौनो डाइरेक्ट दानख'योमोन आखाइनिफ्राय लानानै नांगोल हमग्रा आखाइनिफ्राय लानानै बेखौ एवखुग्रा गोफाद बानायनायसिम बा गोरा गोरा ओ हाफोरखौबो एवखुनो हानाय सिम खालामनानै बिसोरो नांगोलफोरखौ बाहायोमोन। बे नांगोलफोर बे नांगोलखौ बाहायनायनि गेजेरजोंनो हाफोरखौ एवनानै बेवहाय माइखौ गायनो हायोमोन। दा बेनि गेजेरजोंबो आरो माखासे ओ नांगोलल' नङा बिनि हिसाबै जोङो मोसौफोरखौबो आबाद मावनाय बाहायो बेखौ जोंङो जुंगालखौ जुंगालखौबो जोंङो ओ दंफांजों बाहायनाय दंफांजों दानख'नानै बानायनाय जायोमोन आरो आरो मै बानायनाय जायोमोन मै बानायनाय आरो बिनि गेजेरजोंबो जोंङो माखासे ओ बेदा बानायनाय बेदा जायखौ मै होनायाव बाहायनाय जायोमोन हाखौ समान खालामनानै बेखौ जेब्ला ओ आबादफोरखौ मावनाय आबादफोरखौ गायनाय जायोमोन बा माइफोरखौ गायनाय जानायोमोन बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो सिखा खंखाइ बानायनाय बे सिखा खंखाइ जोंङो ओ लहानि हिसाबै सिखा खंखायखौ आखाइ गैयाबा जाया बिनि थाखाय जोंङो आखाइखौ मा दंफांखौ दाननानै ओ बै सिखा खंखाइ जा बेखौ महर होनायाव आबुं खालामनाय जायोमोन आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंङो हासिनि हासिनि हासिनिखौ जों मा खालामोमोन फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै गोफाद गोफाद खालामनानै बे दंफांनि थुख्राखौ एसे ओ गथा बानायनानै बे दंफांखौ फलंनानै बै हासिनिखौ मा खालामनो गोफाद गोफाद खालामनानै बेवहाय ओ नारसोना होनाय जायोमोन आरो बा बेखौ गोरा खालामना होनाय जायोमोन दोसोनानै। बिनि गेजेराव जोंङो मोनसे आखाइ खालामनाय जायोमोन। बेखौ मायाव बाहायो जोंङो ओ बेखौ माखासे आबाद मावनायाव जा ओ गिबि खेब हालेवनाय बे हालेवनायावहाय जेब्ला ओ आबाद आबादखौ आबाद गायनायाव आबाद खालामनायाव बै हाग्राफोरा जाय नांथारै हाग्राफोर बेफोरो फसलफोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा बेफोरखौ मा खालामो एवफुनानै दोननानै जेब्ला ओ बेफोर हाग्राफोरा थैया बेफोर हाग्राफोरा मा जायो जेब्लाबो बिसोरो गावसिनि जिउआ जेब्लायबो ओ बे हायावनो जिउ मोननाय हिसाबै बिसोरो उजिफिनबाय थानो नागिरो बेखौ जोंङो हाजों आरो बे हाग्राखौ गोजान खालामनो थाखाय मा खालामो बे हाासनिखौ बोनानै बे हाग्राखौ जों हाजोंहाय गोजान खालामनाय जेन बा जुथुमनानै बे हाग्राखौ गारहैनाय जायोमोन आरो बे हासिनिखौ बोनानै बेनि अनगायैबो जोंङो बे रयना रयनाया जाहैबाय